औ हेलौ
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरबाय नोंथांसिम
औ आंनिफ्रायबो नोंथां
औ नोंथां ओरैनो दा माबाफोरो बानायबाय थादो नामा
अ आंथ' दा बिदिनो दुगैख्रां लोबखां जाखां लोंहां जिरायना दं नोंथां
औ औ औ
ओ जोंना डिउटिबो टाइम दं नालाय जों माने जब मावो खामानि मावो ना जोङो बेखायनो जों खामानि फारसे फैबाय आरोनो
औ औ औ ओरैनो डिउटिया खैथासोआव जायो नोंथांना?
ओ जोंनाथ' जि बाजि थामजि रिंगानिफ्राय जायो नोंथां
अ ओरैनो डिउटिया ओरैनो मा अबस्थायाव जाना दं ओरैनो दा माबायदि हालोदा हाल सालफोरा
हालोदफोरा‌ बिदिनो नोंथां मोजाङानो दासान्दि माने जों बर' फिसा नङा होमबा मावा बा आदाया बा जों मोनजाया बिनिखायनो जों साफ्रोमबो बिनि बिबान जों खामानिखौ मावनांगौ बिनिखायनो
नोंथाङा ओरैनो माबाफोरो मा जब मावो एखौ नोंथाङा खोन्थाहरनो हागोन नामा?
आं जब मावनाया नोंथां आं बिदिनो माने जानाय लोंनाय ओ हटेलाव खामानि मावनाय जायो नोंथां बेयाव माने गोबां मानसि फैयो जानाय लोंनाय बेफोरखौ जों माने जाहोनांगौ जायो नोंथां
आदसा ओरैनो नोंथांना दिउटिया ओरैनो खै घन्टा
बिदिथ' जोंना गु घन्टा नोंथां
आतसा उम अब्ला नोंथांना दिउटिया मोजाङानो होनबा ना? जेबोथ' गारजि बायदिथ' अ अ अखबिदाथ' एख' गैया?
ओहो गैथ'आ नोंथां।
औ औ।
ओ नोंथांनाव मोननैसो कुइसन सोंनो हागोन ना?
आदसा सा सों दे सों सोंजागोन दे।
अ नोंथां ओ जोंनि लाइमोन समाव
औ।
जों मा मा खामानि मावलाङोबा जों माने मोजां लामायाव सहैनो हायो नोंथां?
दाथ' जा जोंथ' मोजां खामानि मावोब्ला होनबा मानो होनबा खस्थ'नि गेजेरजों जुदि जोंबो सौसिलांनो हायोब्ला जाखिनि थांखि लादों बे थांखिखौ जों मानो होनबा जाया नङा जाया होननानै थायोब्ला खिन्थु जाखाया मानो होनबा जि थांखिखौ थारगेट लादों बे थांखिखौ जों होसोलांगोन अब्लासो जोंनि थांखिया इयुनाव सहैफुंनो हागोन आरो।
ओ।
फारसेथिं ओरैहाय फारसेथिं ओरै रां रुफानिबो एसे गोनांथि जाहैबाय नालाय बेनिखायनो जोंना खायफा खायफा सुबुंफोरा बेनि थाखाय रां रुफानि थाखायबो सौसिलांनो हाया जायो बायथ' बेनि थाखायबो एसे द्रब थानो गोनां एबा थाथ'नो गोनां जायो आरो जोंनि मानसिफोरा।
औ माने जि जि जोंनि लाइमोन बुङोबा जोंहा जेरै ओ जिब्रै एबा जिबानिफ्राय नैजि एबा नैजिबा सिम जोङो बे समखौ जों लाइमोन बुंनो हायो नङा होमबा? बेनि गेजेराव जों बे खौ लाइमोन बुंनो हायो। बे समाव लाइमोन समावनो जुदि नोङो गावनि सोलोंथाइ गावनि मा मावनाय हाबा बेफोरनि ओ नोजोरखौ जुदि लाखियाबा बे समावनो जोंनि लाइमोन बैसोया जेरै ओ बे समाव जुदि नोङो मोजां दैदेनलांनो हायाबा गावनि थांखिखौ नोजोर गावनो हायाब ब्ला माने उनाव उन दाहाखौ मोन मोनहैयो आरो।
औ।
औ आरो बे समाव जुदि नोङो नोंथाङा गावनि ओ फरायनायजों लोगोसे ओ मोजां गियान मोजां आखु मोजां सोद्रोमा जानानै जुदि ओ बयजोंबो गोरोबनानै थानाय थालांनो हायोब्ला नों थांनि साननाय थांखि गासैबो जुदि नोंथाङा गावनि थांखिखौ गावनो जुदि नोजोर नायनानै गावाब्ला
औ नोंथां।
बे नोंथांनिनो उनाव उन दाहा जाहैगोन बेखायनो जों बे लाइमोन बैसो समाव जों गासैबो जेनेबा ओ गावनि मावनां मावनाय हाबा आरो गावनि थांखिखौ नोजोर लानानै जुदि मावफुंलांनो हायोब्ला बे समावनो नोंनि आ लाइमोन बैसोया लाइमोन बैसोआव जुदि नों गाव बे समावनो जुदि ओ गावखौनो जुदि नोजोर लाखियाबा लाखिलांनो हायोब्ला अब्लासो बे माने आ गावनि मोजां मोनहैगोन लामा नङा होमबा? बेफोरनि सायाव नों ओ फोरनि सायाव नोंथाङा जुदि जेबो जुदि ओ जानाय लोंनाय बायदिसिना गाज्रि आ लोगोफोर बा गाज्रि नों बायदिसिना जानानै जुदि समखौ ओरैनो थांहोबा बै नोंनि ओ लाइमोन समखौ नों मोनफिननाया माने गोब्राब जाहैयो आरो उनाव माने बिदि आ नों माने एख' माने माबा मोनफिननाय नंला आरो। औ। बेखिनियानो नङा होमबा लाइमोन लाइमोन ओ लाइमोन समनि उम गावनि ओ सोलोंथा ला लानो हा हानायनि माबाया राहाया बेखिनियानो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ। आं नोंथांनाव फंनैसो सोंबावनि नोंथां दाख्लैदि मोनस जोंना जोंनि गेजेराव ओरैबायदि जानानै थांबाय जाथाया। माने सासे सिख ख्लायादि बे सासे गुबुननो गोसो होनानै बा बिदि सोलेर बावनानै बाइक खौ मोजां मोनबाय बा माबाय जोंनि जोंनि बे लाइमोन बर' बर' सिख्लाफोरादि जाफ्लेबाय थादों दा जोंनि बर' लाइमोनफोरा गुबुन हारिजों हाबा जादों बा मोजां मोनदों बा सोलेर ग'थायना होदों जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदाव सोरावनो जेरै दाउस्रा दाउ दाउ दावसिन दावउलाफोर बायदि गाव बुथारजादों सिथारादों बायदि नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ निटसय बुंगोन आं नोंथाङा बेखिनिखौ आंनाव सोंथि खालामदों बिनि फिनायखौ आं होगोन। ओ बेयो माने बेखौनो बुङो आं दानिसो बुंबाय लाइमोन लाइमोन सममोन बिनिया बे लाइमोन समाव ओ बियो मोजां हाबाखौ नायाबालासिनो गाज्रि हाबायाव आगान होदोंमोन आरो बे आगान होनायाव औ बिनि लाइमोननि ओ जिथु बिमा बिफा बिसोरबो नोजोर होआसै आरो गावनि जिउ बेसेन गोसा जिउखौबो गाव नोजोर लायाबालासिनो गावनि थांखि गाज्रि थांखियावसो आगान होदोंमोन बेनिखायनो मोन फ्रोमबो ओ हाबायाव खामानि मावनो लानायाव ओ रावनिबो रावनिबो खोथा एबा रावनिबो रावाव माने ओ गोजावनो नाङा बेयो गासिबो गावनि सायाव आरो बिमा बिफानि बोसोन होनायनि सायाव थायो बेखौनो बुङो आंबो माने गाव जिथु गावनि बायदियैसो माने गाव सोलिलां बिमा बिफानि बा एबा बाथ्राखौ गनायाखैमोन बे समाव माने बियो गावनि बेसेन गोसा लाइमोन जिउखौ बरबाद खालामनानै मोजां लामायाव आगान होआबालासिनो थांनायाव बे गावनो उन दाहाखौ मोनहैनो हादों आरो बेखिनिखौ खौ आं बुङो नोंथां
औ नोंथां आरो बेफोरबायदि लायमोनानो जोंनि जेनेबा फैबाय थानाय सुबुंफोरादे दा जोंनि बर' सेंग्राफोरानो जोब्बाय नामा आरो बे खालि मोननो थाङो गुबुन सेंग्रा बा मानि थाखाय बेफोरो मानि थाखाय जानो थाङो नोंथां?
औ बेखौबो आं बुंनो सानगोन माने जोंनि ओ सोलोंथाइया बेनो जों माने निस्सय गावखौनो एसे जुदि रोङोब्ला ओ जों बहुद गोबां ओ माने गावखौनो गोग्गाना लानाया बियो गोरोन्थि गावनि रोंगौथिखौ नोङो गावनि ओ फिउसारनि थाखाय गावनि लाइफनि थाखाय बे थांखियावसो गावनि रोंगौथिखौ बाहा बाहायनांगौ ओरैनो गावनि साइडआव माब्लाबाबो गावनि रोंगौथिखौ देखायनो नाङा आरो बेनो जोंनि गुबुन बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि नोजोर एबा थांखिया माने गुबुन आलादायै जुदि खारोब्ला आलादा लाना थांखि थाङोब्ला बे गावनि निसय उन्दाहाखौ मोनहैनो हायो बेखायनो आं बुंनो सानो ओ गावनिनो ओ बर' जाथि गावनिनो हारिनि मानसि फोरजों ओ ओ संसार जालांनायाबो माने निस्सय मोजां जालाङो बेखौ आं बुंनो सानो आरो नोंथां
औ नोंथां औ
नोंथाङा आरो माबाफोर सोंबावगोन नामा?
औ सोंगोन नोंथां
औ
आरो बेफोरबायदि फिसा फिसा उन्दै उन्दैफोरादि आरो दा जोंनि गेजेराव जाफ्लेबाय थादों दा आरो खोनाबो मोनदों जाहाथे बे फिसा फिसा लाइमोन सिख्लायानो जा हौवाफोरा जा बेफोरो दा मानि थाखाय द्राग्स लानाय बा माबा लानाय इसोर मा होनो लेखा फरा दराफोरबायदियाव मानोे गोसोहोआ बेफोर बेफोर जाहोना मानि थाखाय जानो हमदों नोंथां
ओ बेफोरो जाहैबाय ओ बिमा बिफा बिमा बिफाया जे ओ फिसानि सायाव नोजोर होआखै ओ मा मावदों मा मावाखै मा जादों मा जायाखै फरायदों ना फराया खै बियो निससय बिमा बिफानि सायाव थागोन आरो जिथु ओ गाज्रि लामाजों थांदों लाइमोना बे लाइमोनाबो निस्सय गावनि लाइफखौ माब्लाबाबो सानाखै ओ गावनि गोजोननायखौल' माने लादों बेरायदों जादों लोंदों निस्सय बेबो उनाव माबा नङा माबा मोनसेबाबो उन दाहायाव गोग्लैगोन मानो होनोबा दानि समाव जों माब्लाबाबो ओ गुबुननि राहायै बायदि जों माब्लाबाबो सोलिलांनो हाया नोंखायनो बेखौ सानो गावनि लाइफखौ दानोब्ला गाव गोख्रों थाग्रोनाया मोजां जागोन नोंथां आरो गावनि थांखिखौनो नों जेब्लायबो नोजोर होनानै गावनांगोन अब्लासो नों बेनिफ्रायबो गोजान जानो हागोन मोजां जानोब्ला नों ओ मोजां सोलोंथाइ लानांगोन मोजां लोगोरि लानांगोन मोजां सावरायनाय जायगायाव थानांगोन अब्ला जो ओ नोंथांनि गोसो सोआव माने सोनारगोन मोजाङा मा बेखौ सिनायनो मोनगोन आरो निस्सय नों गाज्रिफोरजों थायोब्ला नों गाज्रिनिख्रुइ बांसिन गाज्रि लामायाव थांनानै गावनो बेयाव माने ओ नांथाहैगोन आरो जेयाव
औ नोंथां दे अबा नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ आंनि खोसोम गासैखौबो फिननायनि होनायनि थाखाय
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां बे खिनिखौ नोंथाजों रायलायनायनि थाखाय खोब गोजोननाय मोनदों।